औ औ मोजां खोनादों दा आंनिखौ
औ खोनादों नोंथां
ओरैनो मा खालामगासिनो
दङ नोंथां ओरैनो दासान्दि जिरायना दंथ'यो नोंथाङालाय
अ दङ आंबो ओरैनो जिरायनानै ओरैनो जोङो सोलोंथाइनि फारसे सावरायनो नामा जेनेबा सिगां माबायदिमोन दा माबायदि जाखो ओम
अब्ला नोंथाङा एसे बुंग्रोना होलायदो नामा नोंथांनि माबायदि सोलिबोदों माने गोदो माबायदिमोन सोलोंथाइ लानाय आइदियाफोरा आरो ओ आयदाफोरा बा माबायदि लायोमोन आरो आथिखालाव माबायदि जौगाबोदों बेनि सोमोन्दै एसे फोरमायना ओ होलांनो हागोन ना नोंथाङा
उम उम ओरैनो आङो ओरै जोंनि ओनसोलनिखौ आं सावरायनोसै नङा होमबा नोंथां
औ
जोंनि ओनसोलनिखौनो आं सावरायनोसै जेनेबा जोंनियावहाय माबायदिमोन सोलोंथाइ लानाय आरनिया ओरैनो थ' जोंनिया एसे गोबावनो जाहैबाय जेनेबा एल पि स्कुलनि गोबां बोसोर सिगांनिफ्रायनो जोंनि गामियावनो एल पि स्कुल दङ आरो
औ
ओम दा बेवहायनो जों हगारो उन्दैफोरखौहाय
औ
नाथाय हगारोबा माने जोङो गामियावहाय जेनेबा बिमा बिफाफोरा एसेबां माने गुरुत्थ' होआमोन आरो सिगां समावहाय जोंनियावहाय आरो ओ जोंनि बिमाफोरा खोना ओ खोन्थायो आरोखि खि आं एखमब्ला सोङोब्ला
औ
माने हिनजावसाफोरखौहाय स्कुलावहाय थांहोआनोमोन आरो जोंनिया बिमा बिफामोन बिमाया थांहोजायामोन आरोखि बे समावहाय नै थांनो नागिरबा
हिनजाव माहारिखौ सोलोंथाइ होनो गोब्राब जेनेबा ओ नायागिरामोन आरो ना।
औ बे फरायसालियाव थांनो नागिरबानो माने लावथि लानानै होसो जानाय
औ औ नांगौ बायदि माने सोलोंथाइ लानो मोनामोन आरो।
बेखायनो माने आं सानो आरोखि माने बिसोरबो बेखायनो बांद्राय जोंखौबो बांद्राय माबा फोरोंनो माबा मोनसे बुजायनो आरिनोाव एसे जेंना मोनो खोमा।
औ जानांगौ।
बेबायदि आरो माने उम बेबायदिनो आथिखालावहायथ' जों नुबाय माबायदि जौगाबोखो गोबां जौगाबोनायानो होनजाबाय जों नङा होमबा?
औ
ओरैनो जोङो गावारि स्कुल बा सोरखारि फरायसालि बा गावारि फरायसालि गोबां माने फसंथानफोर ओंखारबाय आथिखालावथ'। जोङो गथ'फोरखौहाय माने बबे स्कुलाव सोयोबा जोंनि गथ'फ्रा रासिन‌ सिन रोंगोन बेफोरनि फारसे जों उम
ओरैनो माने बेफोरो सोलोंथाइया जौगाबोनाय लोगो लोगो जेनेबा बिमा बिफाफ्राबो एसे गोरों गोरों जाबोबाय।
औ
उम सिगां समावथ' एसे जाम्बि बा जाम्बा बेबायदिनो बुंनांगोन जोङो जेनेबा मावसोमनानै जा ग्रा गामि ओनसोलावहाय हाल खदालजोंहाय
उम
आरो बांसिन सिगां समफ्रावथ' नोङो दोहोनाफोरा रुवाथि लावखार लानाय आरि नाय बे हुदाया दंमोन।
औ
उम दा बेफोरबायदियावहाय नोङो
गोदोसोनानै थानाय आरिनाय मावसोमनायावहाय बांसिन माने ओरैबायदिमोन आरोखि
उम
दिनै मा मोनजागोन माने गाबोननिखौ जों साननो रोङामोन आरोखि।
औ
गाबोन समफोरजों माबोरै जालांनांगौ मा खालामलांनांगौ बेफोरनि बागै बांद्राय साननाय गैयामोनसै जे जों दिनैहाय मा ओंख्रि जागोन माबारै मोनजागोन दिनैनिखौल' जों सानोमोन आरोखि गाबोन ना गाबोन जालायगोन। गाबोन ना गाबोन जालायगोन बेबायदि आरोखि बेबायदिनो थांबाय गोदोनिफ्राय खिन्थु एसे एसे सोलोंथाइया दावगाबोनाय लोगो लोगो जोंनि बिहामजो पार्टिफ्राबो जेनेबा गोरों गोरों जाबोबाय जेनेबा सोलोंबोबाय नालाय एसे उम मोनबोबाय नालाय दा फिसाफोरखौबो दा मोजांनिफ्राय मोजांसिन साननो रोंनानै माब्रै जों जोंनिफ्राय साबसिन बा गोजोन
जिउ दालांहोनो हायो बेफोरखौ सानबाय आरोखि दा आथिखालाव जोङो बांसिन बबे स्कुला मोजां बेखौ जों नायनो गोरों जाबाय दा प्राइभेटाव जों हगारबाय बांसिन दा आं बेखौनो सानो आरोखि दा जोङो प्राइभेट आरो गभमेन्ट सोरखारि फरायसालि बिनि गेजेरावहाय जोंदि उम गावारि फरायसालिखौल' बांसिन गोसो होयो। बिमा बिफाफ्रा दा बेफोरनि बादै जों गावारि फरायसालिखौहाय गोसो होनायनि बागै जों जुदि बयबो सा सांग्रां जालायनानै सोरखारि फरायसालिखौबो जों जुदि मोजाङै नोजोर लाखिनानै जों बेयावनो बयबो फोरोङोबा आं सानो माने बेयावबो जों गथ'फोरखौहाय मोजाङै फोरोंलांनो हागोन आं बेखौसो सानबाय थायो आरो नोंथां।
थारैनोथां माने ओरैमोन आरोना गोदो गोबां फरायसालिफोराबो खम नङामोन हबा?
ओं उम
ओमफ्राय बेफोरबायदिनो गोबां फरायसालिफोराबो खममोन नालाय आरो मा होनो ओम आयदाया माने ओ अखमि एस असमिया रावजोंबो गोबां सोलों थाइ लानो गोनां जादोंमोन नङा होमबा नोंथां मानो होनबा जोंनि'ब ओ बर' रावजों फोरोंनाय सो फरायसालिफोराबो गोबां खममोन माने गोजान गोजानजोंसो गंसे बा दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगायाव थांनानैै फरायहैनो गोनां जायोमोन नालाय जानांगौ बेफोरनि थाखायबो माने गावनि फिसाजो एबा माने ओ मा होनो हिनजाव माहारिखौ सोलोंथाइ होहोनो थाखाय एसे गोब्राब जायो। जानांगौ बिनि थाखायबो गोबां सोलोंथाइ होनो हायाखैमोन जानांगौ नङा होनबा नोंथां। मानो होनबा दाबसेनिफ्राय गुबुन दाबसेयाव ओ मा होनो उन्दै समावबाबो माने ओ हिनजावसाफोरा थांनो थाखाय गोबां ओ माने खस्थ' जायो नालाय बेनि थाखाय सोलोंथाइखौ होनो हायाखै बेफोरबायदिबो जानांगौ आरो ना नाथाय आथिखालाव मा होनो स फरायसालिफोराबो गोबां जाबोनो हमदों ओ
ओं
आरि फरायसालि बा प्राइभेट फरायसालियानो जा गोबां रोखोम गोबां फरायसालि गायसनबाय नालाय आथिखालाव बेफोरनि थाखाय आरो लोगोसे लामा ओ हान्था मेलानि थांलाय फैलाय ओ-लोगोसे गारि मथरनि आंखाल गैया जालांबाय नालाय। बेफोरनि थाखाय। बेबो माने समानै माने सोलोंथाइखौ। होनो हानाय जाबाय आरो ना
ओम।
फरायसालियाबो बेनोमोन लोगोसे लामाफोरा मोजां नङामोन। फिसामोन आरो लोगो खायफा जायगाफोराव माने ओ-लामाफोराव माने गोबां हाग्रा बंग्राजों जाबसिननानै थानायमोन। फिसायै लामा जायोमोन माने गिथाव जायोमोन आरोना। आथिखालावथ' बेफोरबाय लामा मोननो गैला जेरैबो जेथिंबो माने ओ-मा जालांनो हमदों ओ-फाका लामा एबा ब्लकजों बनाय गोबां जाबोजोब्बाय बेनि थाखाय माने जेबो ओ-माने माबा गैला आरोना जेबो उसुबिदा गैला आथिखालाव बेफोर थाखायबो माने सोलोंथाइ लानो थाखाय गोबां माने सुबिदा जानानै फैदों आरोोना मानो होनोबा गोबाङानो माने ओ-जोंनि बर' ओ-रावजोंल' नङा गुबुन गुबुन रावजोंबो माने सोलोंथाइ लानो थाखाय गोबां माने सुबिदा जानानै फैदों। मानो होनबा गोबां रोखोमनि फरायसालि गायसनबाय गायसननाय जालांगा ओ-गायसन गासिनो आरो बावना?
उम उम
गोदोथ' फरायसालिखौनो नायगिरनानै मोनामोन नङा होमबा नोंथां? दाबसे जायगायाव दङ गा- मानसिफोरा फरायसाफोरा। आरो गुबुन दाबसेयाव जायगायाव दङ फरायसालिया लोगोसे फोरोंगिरि नि आंखालमोन। बिजाब बे बायदिसिना ओ- मा होनो बेसादफोरनि फरायनायाव जेनेबा फरायसालियाव नांगौ जानाय बेसादफोरनि आंखालमोन गोबां। गोजान जायोमोन मानो होनबा गोदो सरखारनि नेम बादिय सोलिनोबो सरखाराबो माने गासैखौबो होजोबनो हायामोन मानो होनबा गासैबो सोलोंथाइनि माबायाव ओ-जौगानाय नङामोन नालाय। बेनि थाखायनो गोबां नांगौ बेसादफोरखौ होनो हायाखैमोन लोगोस से बिगियाननि बा सानखान्थिनि फोरोंगिरि फोर नायगिरना मोनामोन नङा होनबा नोंथां? मानो होनबा गुबुन हारि गुबुनारि जेरै असमिया राव ओ- अ-असमिया रावफोराव माने मा होनो ओ-फोरोंगिरिफोरा दङमोन आरोना
औ
गोबां मोननो थाङोमोन बेफोरबायदि ओ - गुबुन हारिनि असमिया राव ए-बर' रावआव बेफोरबायदि फोरोंगिरिफोरखौ मोननो थाङामोन आरोना बेनि थाखायबो गोबां गोलैसोनानै थानायखौ नुनो मोनदोंमोन आरो जोंनि बर'आव। ओ-सोलोंथाइ लानाय नाथाय आथिखालाव गोबां फोरोंगिरिफोर गोरों गोरों माने इन्जिनियार बा डक्टर बायदिसिना रोखोम बायदि ओ-माने गोबां बेफोरबायदि दि लानानै जौगाखांनायखौ नुनो मोनदों मानो होनबा गोदो सोलोंथाइ होनो थाखायबो गोबां जेंनायाव गोग्लैनांगौ जादोंमोन। नाथाय आथिखालावथ' बे जेबो मोनजोबखानायसो नङा होमबा? जेरावबो माने ओ मानो होनबा गोदो सोलोंथाइ ओ बिमा बिफायाबो सो सोलोंथाइ होनो थाखाय मा होनो ओ थोनहरनो थाखायबा सोलोंथाइयाव माने एसेबां गियान गैयामोन आरोना बिमा -बिफ फायाबो बेनि थाख खायबो माने नांगौ बायदि सोलोंथाइ होनो हायाखैमोन फिसाफोरखौ बेनि थाखायनो माने सोलोंथाइया गोबां ओ खममोन नाथाय आथिखालाव थ' सोलोंनाय नोङाब्ला जेरावबो जेबो उदायनो थाङाना सोलोंथाइया जानानै फैदों। बेनि थाखायनो माने गोबां ओ नांगौ जानानै फैदों आरोना बेनि थाखायनो आरो गुबुनारिजों रुजुजिनो थाखाय ओ सोलोंथाइनि गोनां जानानै फैदों उम अब्लासो गुबुन गुबुनारिफोरजोंबो जुजिनानै मानेस जौगासार जानो हागोन बा ओ आवगायलांनो हागोन नोङा होमब्ला नोंथां ओ बुंनो थाङोब्लाथ' आथिखालाव सोलोंथाइ होनना बुङोब्लाथ' बयनिख्रुइबो देरसिन जानानै फैदों नोंगौ ना
उम-उम।
नाथाय नङाब्लानो हान्थिनायनि थाखायबो गोब्राब जहाबा माबा मोनसे ओ थांनांगौ जायोब्लाबो बेयाव सोलोंथाइ नांगौ माबा मोनसे खामानि नागिरनांगौ ब्लाबो सोलोंथाइ नांगौ लोगोसे राव रायज्लायनो रोंनांगौ जानानै फैदों। गोबां सोलायनो हमदों गोदोनि दिनाव बेफोरबायदिथ' नङामोन मानो होनबा राव बो गुबुन जायगायाव थांनो थाखायनो माने ओम साहस गैयामोन मानो होनबा दिनै मा नांगौ सोलो ओ सोलोंथाइ नांगौ लोगोसे ओ रावनिबो गोनांथि दं बेलेग गुबुन गुबुन राव रायज्लायनायनिबो गोनांथि जानानै फैयोमोन नालाय जाय रावखो जोङो सोलोंना लानो थाखाय माने ओ मोनाखैमोन आरोना सोलोंना ला